हेलौ हे
खोनादोना?
हेल
औ।
बारा मोजाङै खोनायासै नोंथां।
खोनायाखै।
अ एसे मोजां एसे खाथियाव थानानै रायलायबा। हेल' औ खोनादों।
ओ खुलुमबाय नोंथां।
औ।
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम। खोनादों ना?
औ खोनादों दे
अ आं नोंथांजों एसे ओ बिफां लाइफांनि गोनांथिनि बागै सावरायनो होननासो फन खालामदोंमोन नोंथाङा सम दङबा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजागोन दे हागोन।
औ अ होमबा आं एसे फोरमायलांनोसै बिफां-लाइफांनि गोनांथि जोंनि जिउआव जों बयबो मिथिखायो बिफां लाइफाङानो जोंनि थांना थानायनि मोनसे से राहा होनानै। ओ बिफां लाइफां बुङोब्ला जोङो जे जेनिफ्राय जों हां लायो। अक्सिजेन जेखौ जोङो मोनो बे बिफां लाइफांनिफ्रायसो मोनो थिग बिदिनो बिफां लाइफां फांनि थाखायबो जों जे हां लानानै जों जेखौ हगारो गन्थंनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइद जेखौ बुङो बिनि बेफोर बिनो ओ बिफां लाइफांनि थाखायबो मोजां आरोना बिफां लाइफांनो बेखौ नांगौ जायो कार्बन डाइ अक्साइडखौ जोंनो अक्सिजेनखौ नांगौ जायो बिदि जोङो सोलाय सोल' खालामलायनाय जायो आरो ना जों बिसोरनो होयो बिसोर जोंनो होयो बिदि होनाय बायदि जायो आरो ना
औ
अ बिफां लाइफाङा आरो जोंखौ ओ बि अक्सिजेनजों लोगोसे आरो गोबां रोखोमैबो मो मदद होबावो जेरै बार जानाय जानाय मुवा मुलि गासिबो बांसिन मुलिफ्रानोथ' बिफां लाइफांजोंनो बानायनाय होननानैबो जों मिथिनो मोनो गोदोनि समावथ बिदिनो देहा फाहामसालि एबा डक्टर बेबायदि गैयानोमोन होननानै जों मिथिनो मोनो खायबा बे दिगफोर दंमोन गोदोनि समावहाय एसे बेफोर बेफोरथ' जुरिबुथि होनोबा जोङो ओ बिफां लाइफां एबा हाग्रा हुग्रानिफ्रायनो बा बानायनाय जायो ए खालि माबा खालामनानै जगार खालामनानै देग्लिनानै बानायनायसोमोन बि बेफोरो माबाफोर बेमारफोर जायोब्ला गोदोनि समावहाय जोङो बेफोर बेफोरखौनो हाग्राफोरनिफ्रायनो एबा बिफां लाइफांनिफ्रायनो जों नागिरनानै मोननाय बेफोर मुलियारि बिफांफोरखौनो जों बानायनानै देग्लिनानैसो जोङो गावनि देहाफोरखौ एबा बौनाय बा माबा माबि जानायफोरखौ जोङो फाहामना लायोमोन दा गोदोनि समाव दानि समावथ जों डक्टरफोर ओंखारनानै बेफो खौ बारा बाहायनाय जाला नाथाय आयुरवेदिकनि लोगोजों जोङो दासिमबो बिफोर बिफां लाइफांनि मुलिफोरखौ जोङो मोननो थाङो आरो ना दा आयुरवेदिकनि हेफाजाबजों ओ बेजों लोगोसे आरो बिफां लाइफाङा जोंनो फिथाइ सामथाइ मुलि बेफोरजों लोगोसे आरोबाव ओ लेखाजों जेराव फरायो आरोबाव ओ जों जेराव लिरो बिफोरबो बिफां लाइफांजोंनो बानायनाय होननानै जों मोनथिनो मोनो थिग बिदिनो गय बिगुर फोरजोंबो जोङो ओ थोरसि लथा बानायनाय हाबा हुखाफ्राव जेन'बा दानि समावथ' ओ गोबां प्लास्टिकनि एबा पेपारनि थोरसि नुनो मोनो हाबाय हावखाफ्राव ओंखाम जाहैयोब्ला दानि समाव ओ गय बिगुरनिबो थोरसिफोर नुनो मोनबाय जि ओ माबानि इनभाइरनमेन्टनि थाखाय गाज्रि नङा आरो ना मोजांसो मानोना बियो गय बिगुरनिया मोजांसो जायो बे प्लास्टिक पेपार फोरनिफ्रायथ' साबसिन आरोना बियो आरो औवानि गुन्दैफोरजोंहाय जोङो ओ औवानि गुन्दैजोंहाय जोङो ओ मुरथि बेफोरखौबो बानायनाय नुबोयो गोबांनो आरो बेजों लोगोसे गोबां ओ मुलियारि बिफां जे खौ जोङो न'आवनो गायनानै लानो हायो जेरै थुलसि निम ओ एल'बेरा आमलाइ बिलाइ ओ सुमफ्राम गेन्दा फुल बेफोरथ' जोंना बिराद हेल्पफुल माने बिराद मदद होयो जेरैहाय गेन्दा फुल बिलाया जोंनि बौनायफोर माबाफोर बौदोंबा जों बिनि बिलाइखौनो एसे सिफ्लेना होयोबा जोंनि ओ थै गनायफ्राबो गगायो इदि होनो आरोना बौनायाव बुरजा बौनायाव थिग बिदिनो गां खांसं जिंगा जोग्लावरि मानिमुनि बेफोरबो जोङो गगा मोननायन गुजुनायफ्राव जायोब्ला जोंना गुजुनायफ्रा हामो इदि होननानै आरो जों जों बर'फोरना सखा मुलि बानायनायबो दङ बे मुलिफोरखौबो बे हाग्रानि खौनो जेरै ओ मानिमुनि खानसिन जिंगा बेफोरजोंनो बानायनाय जायो बे मुलियाबो बिखौ जाबा जोंना गगा मोननाय लोमजानायफ्रा हामो ओ जेरै थुलसिखौ होननो थाङोब्ला थुलसियाबो जोंनि देहा जों बर'फ्राथ' थुुलसिखौ ओ फुजाफ्राव बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे आरो देहानि थाखायबो मोजां मोनोना जों दुगैनायफ्राव बेफोरखौ एबा जोंनाव जों जायोब्ला गगा मोननायफ्रा गगा मोननायफ्राबो हामोनो बेजों लोगोसे दुगैनायाव जोङो थुलसि होना नै दुगैयोब्ला जोंनि देहाफ्राबो मानलु मानलाफ्रा खारो इदि होनो आरो ना
औ
आरो सुमफ्राम बिलाइखौथ' मिथिखायो जों बयबो उदै सानाय फ्राव जायोब्ला उदै सानाया सागायो एब्ला एसे देग्लिनानै लोङोब्ला बिदिनो उदैफ्रा साफा जायो इदि होनो आरो ना जों बेखायनो हाजासे दि बिफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो हाजासे बिफां गायनांगौ आरोना
औ
माने होनोब्ला जोङो दा ग्लबेल वार्मिंनिबो सिखार जाबाय जेयनि थाखाय जोङो बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय जोंना गरमफ्राबो बारा जाबाय दा साननैसो जोङो दाख्लैफोर गरम जानाया बिराद गरम जादोंमोन जों थानोनो हायै बिदि जायो सयज' खालामनो हायै गरम जायो आरोना गरमबा थाय माने एकदम थानो हायै मानो होनोब्ला जोंना बिफां लाइफां गैला बार होनो थाखाय इखायनो जोङो गरमाव थानो हायि बिदि जाबाय आरो बिफां लाइफां दानफायनानै जोङो बिल्डिं बिदिनो ओ शपिं मल्स एबा माबा माबि खुलिनानै लानाय जायो जिखौ बि आरो बिफां लाइफाङानो जों ओ जुनारफोरनि थाग्रा मोनसे जायगा होननानै जों मोन्थिनो मोनो जुनारफ्रा बाहायनो थायो बिसोरनि न' बियो बेखौनो दानफायना होनायखायनो ओ गामिफ्राव फैनानै मैदेरफ्राव सिफायलांनाय मानसि गा थारलांनाय बेफोरबायदि आबाद माबा खालामनानै थांनाय आबादखौ नस्थ' खालामनानै थांनाय बे फोरखौ जों गोबां नुनो मोनबाय गामिफ्राव बेफोर मानो जायो होनोब्ला बिफां लाइफां गावसिरनि बिसिनि न'नो न'नि न'खौनो सिफायना होबाय नालाय थानायखौ दा फायना होबाय नालाय जों बिसोरो बेखायनो बाहेरायाव ओंखारनांगौ जायो थानो जायगा गैयिखायनो बेखायनो जोङो फाइभ जुनावबो इनभाइरनमेन्ट दे फालिनाय जायो जेराव जोङो बिफां सासेयाव फांसे बिफां गायनायानो जोंनि थाखाय ओ इयुननि थाखाय बिराद मोजां आरोना मानोना जोङो दा बिदिनो बिफांखौ गायालासेनो दानफायलांबायल' थाबाथाय इयुनाव जोंनि थाखायनो बिराद बिफद जागोन फ्रब्लेम जागोन जोंनि हां लानायजों लोगोसे आरो गोबां माबाफोर दंबावो जेयाव जों मदद होगोन आरो ना आं बेखौनो बुंनो सानो आरो हाजासे बिफां गायनांगौ बेखौनो बुंनो सानो आरोना
औ
नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावनो सानदोंबा आंनि सिगाङाव बुंनो हागोन
औ ओ नोंथाङाथ' बुंलां बायानो बिफां गायनायनि सोमोन्दै गोबां नङा होमबा आरो बिफांनि गोनांथि होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सोनारनानै फैखानाय आरो बे फोरनिफ्रायनो बिफां लाइफां मोन जिखिनु बिफां लाइ लायफांनि हारिनि ओ माबानि गेजेरावनो सुबुं माहारिया सोनारनानै संसार जाबो खानाय होननानै बुंजायो जेरै जोंनि हारिखौनो होननानै लानो हायो बर' हारियाबो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ‌ बिफां लाइफांनि बा मिथिंगानि सायाव सोनारनानै संसार जाबो बोनाय मिथिं गायावनो मोनो जिहेथु जेसेबां नांगौ मुवा बेसाद जेसेबां जोंनि जिउ खुंनायाव नांगौ जायो बेखौ जोङो ओ मिथिंगायावनो मोनखायो हिसाबै जेरैहाय न' लुनायावबो जोंनो बिफां लाइफांनि गोनांथि जायो। ओ एबा ओ बिफांखौ दानफायनानै जोङो न'फोरखौ लुयो एबा औवाफोरखौ जोङो बायदिसिना नांगौ बेसाद आइजें आइला हेबो जेरैहाय जेखाइ खबाइ बेबायदि हेबनानै ओ मा होनदों बर'फ्राहाय माबा खालामबोदोंमोन गोदोनिफ्रायनो आरो जेरैहाय ओ बिफां लाइफांनिफ्रायबो आबाद मावनायनि बायदिसिना नांगोल जुंगाल बायदिसिना ओ आइजेंफोरबो बानायबोदों आरो जोंनि ओ जोंनि जिउ खुंनायाव एबा गासैनिबो जिउ खुंनायावनो बिफां लाइफाङा गोबां मदद होयो। हां हां लानायनि अनगायैबो गोबां खामानियावनो जोंखौहाय मदद होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिनिखायनो जोंनि था खाय बिफां लाइफाङाबो ओ जोबोद गोनांथि होननानै ओ जोङो मिथिनांगौ मिथिखानांगौबो आरो जोङो बिफां लाइफांखौबो मोजाङै जोथोन लानांगौ एबा जों फांसे दानफायोबा जों बिनि बांसिनखौ गायनानै होयोब्ला जोंहा खहा जाया होननानै जोङो साननो हायो आरो नाथाय सुबुं माहारिया ओ गायालासिनो दानफायनायखौसो बांसिन गोसो होयो एबा खहाखौसो बांसिन ओ खालामनाय जायो आरो नाथाय बिसोर जाय खहा खालामो बिसोर सानो जे जेबो इदि खहा जायाखै बिदि खहाया जोंनावनो फैगोन बेखौ बिसोरो साननो रोङाखै आरो दासिमबो जोङो ओ बिदि सोदांफिननाय एबा ओ लाफिननाय बिदि खालामोब्लाबो बिफां लाइफाङा जे जुदि जोङो बिफां लाइफा फांखौ दानफायथारोब्लाबो जों गायोब्लानो हयथ' जोंनि मिथिंगाया मोजाङै थागोन। एबा जोंनि आबहावाया मोजाङैनो थागोन नङा होमबा बेखायनो ओ आंनि साननायावबो बेनो जोंनि जिउ खुंनायाव जिहेथु एसेबां मदद होयो। नोंथाङा मुलि हारिनि बागैबो बुंलांबाय गोबां नङा होमबा? जोंनि देहायाव माबायदिहाय माबा होयो जेरै ओ मुलि हारिनि अनगायैबो जेरै बर'फ्रा गोदोहाय गावनि गाननाय जोमनायफोरखौहाय मा खालामोमोन बे मिथिंगानि मोननाय बिफां लाइफां फांनि बिलाइ बिगुर ओ एबा बिबार बेफोरनिफ्रायनो ओ मा होनदों गावनि गाननाय जोमनाय जोमनाय जि जोमखौहाय गाब होयोमोनबो होननानै जों मिथिनो मोनो नङा होमबा औ। ओ गासिबो मुवा बेसादखौ जों जुदि बिफां लाइफांनिफ्राय मोनोब्ला अब्ला जोंनि थाखाय बिफां लाइफांआ ओ बयनिख्रुइबो गोनांसिन होननानै सानजायो।
उम उम।
औ आरो बायदिसिना दिहुनलांनायनिबो ओ नोंथाङा फोरमायलांबायना? ओ बिफां लाइफांनिफाय जों मा मा ओ मोनो जेरै गय बिगुरनिफाय थोरसि लथा आजिखालि बानायसै थोरसि खुरै बायदिसिना ओ बेफोरो औ बेफोरो नंगौ नोंथाङा बुंनाया सैथो जे ओ मिथिंगानि जेबो खहा खालामा बेखौ उनावहाय जुदि जोंओ बाहाया ओ बे बाहायखांनानै गारोब्लाबो जोङो बेखौहाय जों जोंनि मिथिंगाखौ बियो खहा खालामा बेनिखायनो जोङो बेखौ खौ बाहायनांगौ आरो गुबुन जायगायाव जों मिथिनो मोनो जे ओ दासिमबो माने बै थायाव जायालासिनो थालिर बिलाइ बायदिसिनायाव जानाय जे मिथिंगानि मोननाय मुवा बेसाद। दाव जानाय। बेफोरबायदि मिथिंगाखौ रैखा खालामनो थाखाय बिदिबो जों नुनो मोनो।
उम उम नंगौ।
हेलौ
औ औ
अ
ओं
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय फोरमायनायनि थाखाय। औ दे बे बिदिबा नोंथां दोननो हासिगोन ना?
हा
दाननो हासिगोन ना नोंथां? समाबो जाबाय ओ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फोरमायना होनायनि थाखाय। औ